खोनादोंना?
औ खोनादों
दिनै जोंहा अनला ओंख्रिखौ मारै सङो बेनि बारै रायलायनो एसे
दे रायलाय जायो।
औ। अनला ओंख्रिखौथ' अनेक रोखोमनि सङो। जेजोंबो सङो खायो नालाय
औ।
बेदरजों संनायनि प्रसेसखौ एसे खोन्थानोसै
फार्स्टावथ माइरंखौ सोमनानै लागोरो दैयाव।
औ
सोमनानै लाखांनायनि उनाव दसे उनाव माइरंखौ मिक्सार ग्राइडार उवाल नङाबा थफसिफोराव देनानै लायो। गुन्द्रा खालामनानै लायो।
औ
गुन्द्रा खालामखांनायनि उनाव बेदरफोरजों सङोब्ला बेदरफोरखौ एवनानै लागोरो मोजाङैनो मोजाङैनो एवनानै लाखांनायनि उनाव बेदरखौ दोननानै दैखौ फुदुङो। दैखौ मोजाङै फुदुंनानै मोजाङै दुङोब्लाथाय बे माइरं गुन्दैखौ बे दैयाव होयो। ओमफ्राय बे माइरं गुन्दैखौ होनानै गथा जायैनि थाखाय दैयाव मोजाङै गलायजोबनायनि थाखाय एरबाय थायो मोजाङै गलायजोबजासिम। जेब्ला गलायखांनानै मोजाङै गलाय खाङो होनबाथाय बेदरखौ होनोसै आरोना बेयाव। बेदरखौ होनानै बेनि उनाव जायो खारै जानो मोजां मोनो बिसोरो खारैखौ होनानै होयो आरो एसे। बेखौ होखांनायनि उनाव संख्रि साखिनायनानै मोननाय बादि मोनबायबा खांनानै दोनदो। नोंथाङालाय अनलाखौ गोथाव मोनोना मोना? अनब्लाबोथ अनेक रोखोमनि जानो हायो हानाया। माबाफोरजों जि जेनेबा खारौ खान्दायफोर नारजिफोरजों एसे होनानै आरो मोदोमफुल बिबार। अनेक रोखोमनि जानो हायो आरोना। हेलौ
औ हेलौ
माथो मोजाङै खोना फैयाखैमोन।
ए मोजाङै खोनाहैयाखै
दासो खोनादों दासो खोनादों मा होनदोंमोन?
ए खोनाबाय
खोनाबाय खोनाबाय। मा मा होनामोन?
आङो नोंथांखौ अनला ओंख्रिखौ संनायखौ
खोनाफिनासैलै र दोनथ र थाथ हेलौ हेलौ
औ हेलौ
औ खोनादों।
मा बुङामोन?
नोंथाङा अनला ओंख्रि संनायनि बादै मोजाङै मिथिथारगौ माथोसो होनना बुंहरदां।
ए
उम
नोंथाङालाय मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो जानोलाय?
आंबोथ अनलाखौबो मोजां मोनो अनलाजों दाउजों।
ओमफ्राय खोना फैयासैलायलै हेलौ खोनयाखै।
हेलौ
हेल'
औ खोनादों
नोंथाङा नारजि नारजि ओंख्रिखौ माबोरै सङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नारजि ओंख्रिखौ ओ नारजिखौथ' नारजि ओ फोराननायनिफ्राय बुंनो नामा
बिफांनिफ्राय खानानै फोराननायसिमखौ बुंनो
औ औ
ए दे होमबा खोनासंबानो जाबाय नारजिखौथ' जों फिफांनिफ्राय बिलाइखौ खानानै फोरानग्रोयो सिगां
औ औ
औ बे रानबासो नारजि जायो नालाय गोथाङै संबाथ' बेखौ मा फाथो दोलोसो बुङो
औ
बिलाइखौ फोराननानै गोरान खालामनानै संनायखौसो नारजि दोलो होनो नारजो दोलोखौ सोमग्रोनानै दोनजायो खायसे गोखाद्राय मोनोब्ला रुख'यो ओमफ्राय सङो खारै म मोजां नांबानो नारजिया आराम हारसिङै गेब्लेयो हारसिङै माने अरग ग्नां उरग्लिनांगौ खारै मोजां नांबा आरामसे गेब ब्लेयो बेखौ जों बर'फ्रा अमाजों मोजां मोनो नाफामजों मोजां मोनो नारजिखौ जानो बयबो जों बर'फ्रा नारजि ओंख्रिखौ गोथाव मोनो फ्रायानो
औ
नोंथाङालाय गोथाव मोनो ना मोना
आंबो जायो गोथाव मोनो
उम
आरो नोंथां बुंनाय बायदि अनाजोंबो बा नारजि अनला
उम गोथाव जायो
गोथाव मोनो बेखौबो नारजि अनलाखौबो आरो माबा रायलायबावनो सानदों नामा नोंथाङा?
दाथ' जेबो रायलाय नांगौ गैला
उम
होमबा दोनथनोसै।
दोनथ'नसै औ औ दे होमबा। दोनथनसै दस्रा दिनाव रायलाय जाबावगोन बे
औ औ
मा होनदों?